हेल'
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
आं दा न' सिङाव ओरैनो जिरायगासिनो दं नोंथां
नोंथांजों आसामनि मिथिंगायारि सम्पदनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ औ
सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन
उ
थांनानै थानो थाखाय जोंनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मुवा एबा बेसाद गोनां जायो। जोंनि बे गोनांथि जानायफोरखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो मोनो आरो
औ
जेरै जों हां लानाय निफ्राय हां हगारनाय आबबाद मावनो न' लुनो हा औवा रायदों दंफां जिगाब अन्थाइ बाला गांनायखौ होखारनो दै अर जरायनो बन बायदिफोरखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो मोनो नङा हबा
औ औ
मिथिंगायाव मोननाय गासै मुवाफोररानो मिथिंगायानि सम्पद नङा होमबा मिथिंगानिफ्राय मोननो हानाय मानसिनि बाहायनाय नि आरजाथाव मुवाफोरखौनो जोङो मिथिंगायारि सम्फद बुंनाय जायो।
औ औ
बार हा लाइफां सानसुक्ति बायदि माखासे मिथिंगायारि सम्पदा खनले खनले बाहायबाय थायो। थाब्लाबो जोब ना थाङा बेफोरखौ गोदान खालामफिननो हाथाव सम्फद बुङो। गुबुन फारसेथिं खैला खनियारि मुवा गोथां थाव बायदिफोरा खेबसे बोखांनानै बाहायनायनि उनाव बे सम्फदा फिन सोमजिनो गोबाव सम लायो बेफोरखौ गोद गोदान खालामफिननो हायै सम्फद बुंनाय जायो आरो
औ
आसामाव मोननाय मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ जों मोनब्रै बाहागोआव राननो हायो। जेरै हाग्रायारि सम्पद खनियारि सम्पद आबाद सम्फद दै सम्फद।
औ
हाग्रानि सम्पद आसामनि हाग्रा आरि सम्फद बुङोब्ला बिफां लाइफां जिब जुनार दावमा दाउसा हाग्रा बंग्रा बेन्दों बेनलाफोरखौ मिन्थिनाय जायो।
औ
आसामनि साल सेगुन तिथासाब खैरो आरि दंफाङा जोबोद बेसेन गोसा।
औ औ
रायजोनि हाजो ओनसोल आरो बराग सेरफाङाव हलं बनसम थिथासा बायदि बिफां मोननायनि अनगायैबो सा कासार हाजोआव गुबुन गुबुन जोलैनि औवाबो मोननाय जायो।
औ
आसामनि दैमा दैसानि फारनैथिंजाय हायेन हायाव। खुहेर सोमदि खोदोम खैरोफोरनि लोगोसे नोलो जिगाब बायदि लाइफांफोरबो मोननाय जायो।
औ
बे दंफां आरो औवा रायदोंजों मानसिया गुबुन गुबुन रोखोमनि आइजें आरो सानफ्रोमबो दाहा ओ बाहायबाय थानाय गुबुन गुबुन आइजें आयलाफोरखौ थियारि खालामना लानो हायो आरो
औ
दा आसामनि मिथिंगायारि सम्पदनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ। दा आसामनि मिथिंगायारि सम्पद बुङोब्ला आसामनि हाग्रायाव गोबां मुलियारि गुन गोनां लाइफांफोरखौबो मोननाय जायो।
आसामनि हाग्रानिफ्राय बन फिथाइ, सामथाइ, राबार मुलियारि गुन गोनां लाइफां जिगाब बायदिफोर बुथुमनानै माखासे मानसिफोरा जिउखाङो।
औ।
फालांगियारि खालामनायनि सायाव
आसामाव सोमजिनाय साल सिगुन दंफां आरो लाइफांफोरखौ हादरनि बायहायाव दैथाय फानहरनायबो जायो।
औ। उम
बे
हाग्रा सम्पदफोरनि सायाव बिदिनो गुदि खालामनानै सलाय
औ।
प्लाय उद लेखा बिलाइ
औ।
आरो रेसन रेसमनि दारिमिनफोरा जाखांबोदोंमोन।
औ।
बिदिनो आसामनि हाग्राया गोबां रोखोम दाउनि थाग्रा हा
जेरै बाथ' मैना, सिगुन सा
औ।
हाग्रानि हांसो
औ
बिदिनो दाउजें दाउ बायदिफोर
औ
दा आसामनि गं मोनसे थानाय एबा गं मोनसे गोनां गान्दाया भुहुमनि माद यावनो गोबां मुं मुंदांखासिन
औ
बे गं थसेलगोनां गान्दाया आसामनि काजिरङा जायगायाव दङ
औ
आसामनि हाग्रायाव मोननाय मैदेर बाग्लेव बाग्लेवा मोसा नाहर फटकि मै हाग्रानि अमा
औ
हाग्रानि मैसो
औ
हाग्रानि मोसौ मुफुर सियाल हल' मोख्रा
औ
सनालि मोख्रा
औ
बेफोर बायदि जिब बायदि जिबफोरानो
हो
बेसेन गोसासिन जिउआरारि आरो बिदिनो जिउआिफोरखौ नायनो हादोर बायजो हादोरनिफ्राय गोबां दावबायारिफोराबो फैयो आरो
औ औ
दा बिदिनो थांनानै थानो जोंनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मुवा एबा बेसादफोरखौबो गोनां जायो
औ औ
दा जेरै जोंनि बे गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ मिथिंगायारिनि फ्रायनो गासैखौबो मोनजोबो आरो
औ औ
दा बिदिन्थि महरै जों हां लानाय हगारनायनि थाखाय बार आबाद मावनो आरो न' लुनो हा
औ
औवा रायदों दंफां जिगाब अन्थाइ बाला
औ
गांनाय होखारनो दै
औ बिदिब्ला
अ औ
दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै
औ औ
नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ